हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां खुलुमबाय
अ मोनाबिलि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नंगौ नोंथां
बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायफानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि जि आबाद मावनाय बे आबादनि सोमोन्दैनो दान्दिसे सम सावरायनो नामा नोंथां
औ जायो नोंथां
अ बिदिब्ला बे समाव आंनो गिबियै नोंथांनिसिम जि आबाद मावनायनि सोमोन्दै बेखौ एसे फोरमायथिनानै होनोसै अ दा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरनि बियो मोनसे थांना थानायनि राहा होननानै बुंनो नांगोन नङाबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरैहाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आजै जोंहा ओ आबादजों जोबोद सोमोन्दो गोनां जोंनि हारिया जेरैहाय गोदो गोदाय समाव जोंनि आबै आबौमोनाबो गोबां बेबायदिनो आबाद मावनानै संसारखौ दैदेनबोदों गावनि न'खर नि नांनाय मानि गाननाय जोमनाय बायदिसिना माने जानाय लोंनाय बेफोरखौ माने आबाद मावनानैनो माने नखरखौ दैदेनबोनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो जोङो दिनैनि समावबो गोदो गोदायनि बायदिनो जोङो आबादखौ मावो नाथाय गोदो गोदायनि आबाद आरो दिनैनि आबादनि गेजेराव जोङो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनसै। दिनै गोदो गोदायनि समफोराव जोंनि न'खरफोराव मोसौ बोरमा बायदि जिब जुनारफोर थायोमोन जाय जिब जुनारनि खिफोरजों माने जोङो ओ ओ बे जिब जुनारनि खिफोरखौ माने ओ जमा खालामनानै जोङो बेफोरखौ हासार खालामनानै जोङो आबादफोरखौ मावोमोन जायनि जाहोनाव माने आबादफोरा जोंहा जोबोर मोजां जायोमोन आरो जोङो रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनाय जायामोन।
औ औ।
गोदो गोदायनि जि आबै आबौमोननि समाव जि बे मोसौ खि बोरमा खि जि हासार फोरजों माने बानायनाय आबाद बा ओ खालामनाय फसलफोरा माने जोबोद माने गोग्गो जायोमोन आरो जेबो बेव हाय माने बायदिसिना रोखोमनि माने बिजानु बा बेफोर फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोर खौ जानानै जोङो गोबां बेबायदि आथिखालनि बायदि जोङो बेराम आजार जानायखौ नुनो मोनामोन।
औ।
दा नाथाय ओ गोदोनि आरो दानि आबाद मावनाय होनना बुंब्ला दानि आबाद आबादारिफोरनि आबाद मावनाया गोनोखोआरि आदबजों आबादफोरखौ मावनाय जायो। बेखायनो एसे आलादा जायो। जेरैहाय गोदो गोदायनि समाव जोङो जि आबाद थिलियाव ओ आबाद थिलियाव आबादखौ मावबोदों बै बे रोखोमैनो दिनैनि समावबो बे आबाद थिलियावनो माने जोंनि आबादारिफोरा आबादखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों, जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव गोबां बोसोर माने मोनसे आबादथिलियावनो आबाद मावनायनि जाहोनाव माने जोंनि हा ओ जोंनि हा फोरा माने हासार गैयै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखायनो बेखायनो दानि बा आथिखालनि आबादारिफोरा बैफोर हासार बैफोर हाफोराव बायदिसिना रासायनारि हासार जेरैहाय इउरिया पटास, सुपार, दि ए पि बायदि माने रासायनारि हासार फोरखौ होनानैसो आबादखौ मावनो गोनां जाबोदों।
औ।
मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जुदि बे बे बे हाफोराव जुदि आबाद मावनायनि आगोल आगोलनि रासायनारि बा गोनोखोआर आदब खायदाजों आबाद मावाब्ला बा हासारफोरखौ होआब्ला माने जोंनि जोंनि आबादारिफोर बिथांमोना फसलखौ दैखांनो हाया एबा आबाद मावनानै जेबो मुलाम्फा खालामनो हाया।
औ।
दा बेनिखायनो बेनिखायनो जों जि आबादखौ मावदों दिनैनि आबादारिफोरा जि आबादखौ मावदों बेफोराव माने गोबां रोखोमनि हासारफोरखौ होनो गोनां जादों जेरैहाय ओ गिबियाव हाल एवनानै बेवहाय माने ओ माबा मोनसे ओ आबाद खौ गायनायनि सिगां बा फोनायनि सिगांनो जों बेवहाय हासार होग्रोनो गोनां जादों। आरो बैफोरो माने बिफांफोरा फुलिफोरा बा मैगं थाइगंफोरा रज'हांनाय लोगो लोगो जों माने बेव बेफोराव बिफाङा गेदेर जानायनि बा बिफाङा मोजां जानायनि जों बेफोराव भिटामिन सारनो गोनां जादों आरो बिबार बारनाय समखौ जोङो बिबारा मोजाङैनो फिथाइ थायनायनि थायनाय बायदियै जोङो फिथायावबो जोङो भिटामिन होनो गोनां जादों। आरो माने फिथाइ थायनाय समाव जाहाथे बेफोरखौ एम्फौफोरा थाम्फैफोरा सुनो हायााबा एम्फौ जाया बेनि थाखायबो जोङो एम्फौनि मुलि होनो गोनां जादों बेबायदिनो आथिखालनि आबादारिफोरखौ आबाद मावजेननाय समनिफ्राय बा मैगं थाइगङा खिलिजेननाय समनिफ्राय मैगं थाइगंखौ फुना जाजासेम माने जोङो बेवहाय मुलि बायदिसिना बेबहार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव दिनैनि समाव जोङो जुदि बाजार जायखिजाया हाथाय बाजारफोराव मैगं थाइगं बायनानै लाबोयोब्ला बेफोरखौ माने जोङो साखोन सिखोन सुवाबालासिनो मोजाङै संनानै सावनानै ज ज जुदि जायाबा जोंहा जोंनि देहा सोलकाव बाय बेमार आजारा सोमजिनो हागौ जेरैहाय जोङो ब ओमफ्राय बायनानै लाबोनाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनानै जों मोजाङै सुनांगोन बेफोरखौ जोङो मोजाङै साखोन सिखोन खालामनानैसो जानांगोन नङाब्ला हयथ' जोंहा माने बेफोर फिथाइ सामथाइखौ जानानै खैफोद जानोबो हागौ आरो बेबायदिनो आथिखालनि समफोराव बायदि मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथायाइफोर जानानैनो गोबां रोखोमनि बेराम जानायफोरखौ जोङो दिनैनि दिनाव खोनानो मोनदों एबा नुनो मोनबोदों दा दा बेखायनो आङो नोंथांनि सिगाङाव बुंदों जे गोदो गोदायनि जि आबाद मावनायनि जि आदब खायदा आरो दानिबा आथिखालनि समनि जि आबाद मावनायनि आदब खायदा बैफोरो माने जोबोर आलादा होननानै जोङो बुंनो नांगोन नङा होमबा नोंथां दा दा आबाद मावनाय खेथ्रआव जोंहा दैज्लां बोथोर होनना बुङोबा गाहाय आबाद हिसाबै जोंहा माने बे माइ आबादखौनो जोङो गाहाय आबाद हिसाबै जोंहा आजावनानै लायो दा माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव गाहाय आबाद हिसाबै जोङो आबादखौ मावनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा दैज्लां बोथोराव जेरैहाय खुसेर खुसेर बेबायदिनो जिंखा अथल केेला बाय थालिर बिफां बेबायदि बायदि रोखोम रोखोमनि आबादफोरखौ जोङो मावनाय नुनो मोनो आरो दिनैनि समनि आबाद फोरा बायदि गोनोखोआरि आदब खायदाजों आबादखौ मावनानै ओरैबायदि फसल थिखांदों जायनि जाहोनाव माने थालिर आबादबो आबादफोरखौ मावोब्ला जोङो बिगासे बिगानि मावोब्लानो जों गोबां रोखोमनि माने रां रां आरजिनो हायो एबा रां खामायनो हायो दिनैनो दिनै दिनैनो दिनै आबादारि बेबायदिनो दिनैनि दिनै आबादारिफोरखौबो बेबायदिनो सोरखारनि सोरखारनि सोरखारफोराबो गोबांखिनि मदद होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय आबादारि बिथांमोननो स्प्रे मेचिन राननानै होनाय दै सारनाय मेचिन राननानै होनाय बेबायदिनो माइज्लि हरनाय बेबायदिनो बेसरफोरनि बिदान हरनाय आरो गोबां बेबायदिनो माने दिनैनि समाव सोरखाराबो आबादारि बिथांमोनखौ माने हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों
औ औ
लोगोसेनो लोगोसेनो बेबायदि बेबायदिनो आबादारि बिथांमोनखौ माने सोर सोरखारनिफ्राय माने जाय बिथांमोना आबाद मावो बिथांमोनखौ नोजोर होनानै सोरखारनिफ्रायफ्राय बिथांमोनखौ आबादखौ माबायदि बे मावनांगौ बेबायदिनो बायदि रोखोम नि आबादनि सायाव बिथांमोनखौ जों मा जोङो ट्रेनिं होनायबो नुनो मोन नङा होमबा नोंथां अ दा दा बे समाव आङो नोंथांनिसिम बायबो फंनैसो बिबुंथिखौ मोननो लुगैदों नोंथांमोननि ओनसोलावबो जे आबाद आबाद जि मावो जेनेबा मा मा आबादखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मावो आरो आबादारि बिथांमोना गोनोखोआरि आदबजों आबादखौ मावना गोदो गोदायनि जि गोदो गोदायनि जि आबाद मावनाय बे खान्थियैनो आबादखौ मावो नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि जिखिनि आबाद मावनाय आदब खायदा बेखौ आंनो एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां फोरमायना होनो जे गोदो गोदायनि आरो दानि। आबाद मावनायनि सायाव गोबां फारागथि दङ जे गोदो गोदायहाय जों नुनो मोनो मोनजे जे आबादखि मावाखो मावामोन मानो जों नुनो मोनो मोन जे बे आबादावहाय जोङोहाय जेबो मुलि हासार बेफोरबायदि होआलासिनोहाय जों आबादखौबो थिखांनो हायोमोन। नाथाय आथिखालनि दिनाव नुनो मोनो जे जे जों आबाद मायबा मायबा मोनसे आबाद। फोर मावबानो जे जों बेवहाय हासार बेफोरबायदि मुलै दिपि सिपि बेफोरबायदि होआबाथाय जोंनि आबादखौहाय फसल मोजां जानायखौहाय जों नुनो मोना आरो जे जों माबा मोनसे आबाद मावोब्ला जेरैहाय मैगंनि बेलायाव आं बुङो नोंथां दाहाय। जे जों मैगं जिंखा बेफोरबायदि मैस्था फाथो। बेफोरबायदिया बेफोरबायदियावबो गोबां एम्फौ बेफोरबायदि जायो जे पटल जिं खा फालौ टमेट' बेफोरबायदि गोबां मैगंआनो जा बेफोरहाय गासै मैगंफोरावनोहाय एम्फौखौ जों जानाय नुयो आरो मुलि बायदि। सिना बेफोरबायदि होआबा जे जायफोरा ओ जो गलाफोराव फाननो लाङो बेफोरबायदि मानसिखौहाय नुनो मोनो जे जोङो जे मुलि हासार बेफोरबायदि दिपि सिपि होनानैहाय जोङो हरसे सिगाङावनो जे बेखौ जेब्ला गलायाव फाननो लांगोन हरसे सिगाङावहाय मुलि होना दोननाय खौहाय नुनो मोनो आथिखालनि दिनावहाय जे मैगंखौ जोंहाय बायनानै जागोन जे जे मैगङा मोजां नुगोन बे मैगंखौ माने मानसिफोराहाय नोजोर होयोना बांसिन बेखौ नोजोर होगो- होगोन साननानै हाय माने फालांगिफोरा बेफोरबायदि हरसेयाव मुलि होना दोननायखौहाय नुनो मोनो आरो जोंनि आथिखालनि मैगंफोराहाय बेफोरबायदि मलै बेफोरबायदि मुलि हासार दिपि बेफोरबायदि होआबा जोंनि आबादखौहाय मोजाङै फसल जानायखौहाय जों नुनो मोना आ खालि दिनावहाय
नंगौ नों
बेफोरबायदि जिंखा बेफोरबायदि पथलनि बागैयाव बानि बायदियैनो जे जिंखाफोरा एम्फौ जायो। फटलफोराबो मेवबा गाज्रि जायो सिङाव सेवनानैहाय बेफोरबायदिखौहाय नुनो मोनो। जे जों आबादनि बेलायाव जे दैज्लां बोथोरनि दाथ' दैज्लां थोना नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे दैज्लां बोथोराव जोंहा बांसिन ओ बांसिनानो माने माइ आबादखौहाय बांसिन जोङो गोसो होयो आरो नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे जों माइ आबादखौहाय माबायदि जे गायनाय फुनाय। गायनाय फुनाय जायो बेनि बागै आं एसे बिबुंथि होलांनोसै नोंथां जे जोङो हाय माइ गायनोब्ला जे जागायाव जोङोहाय खोथिया फोगोन बे खोथियाखौहाय मोजाङै जोङो दुब्लिखौहाय हालेवनानै लानांगौ आरो। हालेवनानै लानायनि उनावहाय जोङो बेवहाय खोथियाखौ गावनि नांगौ बायदि बिदानखौहाय बायना लाबोनानैहाय जोङो बेखौ मोजाङै जि दिनाखालि जोङो फोगोन। बे जायगायावहाय जोङो मोजाङै खिरखा बा खादा लानानैहाय मोजाङै फोनानै होगोन आरो। बेनि उनावहाय जेब्ला बिखौहाय मोजाङै फोखांनायनि उनावहाय बिखौ जोङो बेरा बा नेट बेफोरबायदि सोंना होनायखौहाय नुनो मोनो जाहाथे दाउ अमाफोरा बेफोरबायदि हाबनानैहाय बे आबादथिलियावहाय गाज्रि खामाथो होनानैहाय जोङो बेफोरबायदि बेरा होनायखौबो नुनो मोनो। जेब्लाहाय जोङो माइ गायनायनि बेलायाव फायगोन सम जागोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बेवहाय जोंहा हाजिरा लानानैहाय हाजिरा लानानै आलि फोनाय बा बेफोरबायदि ट्रेक्टर स टर हालेवनाय बेफोरबायदिखौहाय नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो नांगोलजोंहाय आलेवोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जों नुनो मोनो जे बांसिनानो मिसिंजों मेसिनजोंहाय हालेवनायखौहाय ट्रेक्टरजोंहाय जे जों बे बे जायगायाव जे जायगायाव जों माइ गायगोन बे जायगायावहाय जोङो जेब्ला ट्रेक्टरजोंहाय मोजाङै हालेवगोन बे जायगायाव नुनो मोनो जे जाहाथे बेवहाय ओ हाग्रा जायाथों होननानै मुलि बायदिसिना बेफोरबायदि सारना होनायखौहाय हासार सारना होनायखौहाय नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जों नुनो मोनबावो जे गामि ओनसोलनि आइजोफोरखौहाय लानानै फैनानैहाय बे खोथियाखौ फुगोनानै मोजाङै माइ गायहोनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जेब्ला बे माइ खौ गायगोन अब्ला खपटासेनि उनावहाय माइखौहाय एम्फौ बा बेफोरबायदि ओ एम्फौ बिलाइ बिलाइफोरखौहाय एम्फौफोरा जादों नामा होननानै बेखौहाय जोङो ओ उरिफोर बायो नालाय माइयावहाय बेखौहाय जों जाहाथे एम्फौआ नस्थ' खामाथों होननानैहाय बेवहाय मुलि सारना होनायखौबो नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जेब्ला बेयो मोजाङै फसल जाबोगोन अब्लाहाय जों नुनो मोनबावो जे माइखौहाय एम्फौ जानाय। बे टाइमावबो जों नुनो मोनो जे माइ आबादावहाय मुलि होना होनायखौहाय बायदिसिना मुलि बेफोरबायदिखौ माइनि एम्फौनि मुलि होना होनाय खौहाय नुनो मोनो बिनि उनाव जेब्ला बियो माइआ मोजाङै फसल जाथारो अब्ला नुनो मोनो जे जोङो बेखौहाय खासिजों हाजिरा लानानै हानायखौहाय नुनो मोनो। आथिखालावथ' बांसिनानो मिसिंजोंबो हानो हायो। जेरैहाय दुब्लियावनो हानानैहाय बेखौ दुब्लियावनो मोजाङै साफा खामनानै माइ गोजाल' न'आव लाना फैनायखौ बाव नुनो मोनो नाथाय बांसिनानो जोङो मिथिनो मोनो जे दुब्लियाव बेफोरबायदि मेसिंजों हाबाथाय जोंहा बांसिनानो माइया ओ नस्थ' जायो होननानैहाय बांसिनानो मानसिफोरा खासिजों हानानै हाय हुलाबारिजोंहाय न'सिम बानना लाबनायखौहाय नुनो मोनो। बेनि उनावहाय नुनो मोनबावो जे जोङो सोरबाया मोसौजों नानाय सोरबाया ट्रेक्टरजों नानायखौबो नुनो मोनो। जे बिनि उनावहाय जोङो ओ‌ माइखौहाय मोजाङै नाखा खांनायनि उनावहाय बेखौहाय जों बाख्रियाव सोनानै दोनगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो नुनो मोनबावो जे जों बे बाख ख्रिखौहाय बोसोरै बोसोरै बेफोरबायदिनो मोजां माइया बोसोरै बोसोरै बेफोरबायदिनो बाख्रिया भुतति जानानै थाथों होननानैहाय जों फुजा होनायखौबो नुनो मोनो जेब्ला जोङोहाय हाल जांख्रा उथिगोन जि दिनखालि बिदिनखालिबो जों नुनो मोनबावो जे जे हाजिरा लानायफोरजोंहाय बेफोरबायदिनो आबादारि मानसिफोरजोंहाय जमा लोगो नांनानै खाजा जानायखौबो खाजा जानायखौबो नुनो मोनो। बेदिनखालिनो ओ जोङो जेब्ला बे माइखौ मोजाङै थिखांजोबना आंथ' एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जों फुजा होनायखौहाय बिनि उनाव बेफोरबायदिनो जोङो उम माइ आबादफोरखौहाय खामो आरो बायदि आबादफोर